हेलौ नो
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबाफोर मावबाय दं नामा?
गैया म मावाखै नोंथां नै जिरायनानै दङ माबा नोंथाङा माबाफोर खामानि एबा माबाफोर खामानि दंमोन नामा आंजों?
औ नोंथां दंमोन मोनसे बाथ्रा एबा आयदायनि आयदानि सायावसो नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो सानदोंमोन।
अ नोंथां हागोन नोंथां हागोन। अब्ला नोंथाङा बुंनायस ऐ मा आयदा एबा मा टपिकनि सायाव आंजों सावरायनो सानदोंमोन?
अ नोंथाङा दायो जेबो हाबाफोर मावाखैब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदायानो जाहैबाय अर अरा जोंनि मा मा खामानि होयो बा अरा जेरै अरा बोरै जाबोनाय एबा बोरै दिहुनजानाय बेफोरनि बागै नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ नोंथां नोंथाङा दि बुंबाय अरा जोंनो मा मा मदद होयो बा मा मा खामानि मावना होयो आरो अरा माबोरै जाबोनायमोन नोंथाङा बे आयदानि सायावनो आंनाव सोंनो सानदों नङासै
औ नोंथां
अ
बिदिब्ला बिब्दिब्ला नोंथाङा अरनि बागै सुंदयै सावरायदो
आं जोंहा अर बुंङोब्ला जोंहा अरनिफ्राय जोबोद नांगौ जानाय जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय जोंहा मदद मोननो हायो जेरै जोंहा अरखौ लानानै बायदि बायदि रोखोमनि मोजां खामानिफोर एबा मोजां हाबाफोर मावनो हायो बेफोरनो जादों जोंहा जेरै जोंनि जिउ खुंनायाव जोंहा बे थाग्रा खुलिखौ बनायनो थाखाय जोंहा इथा नांगौ आरो बे इथाखौ मोनसे कम्पानियाव जोंहा अरजों सावनासो बनायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जोंनिनो जिउ खुंनायाव जाग्रा मोनसे ओंखाम जेरै जायखौ जोङो जानानै गोदो गोदायनिफ्राय दासिम जिउ खुंबोगासिनो एबा दैदेनबोगासिनो आरो बे जोंनि जाग्रा ओंखामखौ संनो थाखाय जोंहा अरनि गोनांथि जायो आरो बे बेनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो अरनिफ्राय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा अरखौ लानानै आरो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि मदद मोननो हायो जेरै जोंहा जायो बायदि बायदि रोखोमनि जे जोङो दुहुप खाथि सावो एबा दाखोर दाला जमा जाना थानायफोरखौ जोंहा अरजोंनो सावो आरो बायदि बायदि रोखोमनि कम्पानिफ्राव जोंहा अर नंङाब्लानो जाया एबा जोंहा नखर सालिनाय जिउ खुंनाय जोंनि ओनसोलाव गासैबो थानाय सुबुंफोरानो अरजोंसो सोमोन्दो गोनां होननानै मिथिनो मोनो आरो जोंहा अरा गोदो गोदायनिफ्राय बोरै जाबोनायमोन आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो सुंदयै फोरमायनो सानदों
औ नोंथां
जोंहा बेनोदि जोंहा गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौ एबा आयं सि आयं बायदि बायदि सोमोन्दो लानानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय जोंनि सुबुंफोरा अर गैयै समाव जोंहा गोथां गोथाङै जानो हमोमोन हाग्रायाव सिखार खालामनानै जेरै मै अमा गराइ मुफुर बायदि बायदि रोखोमनि जिउ गोनां एबा जिउ गोनां बेबायदि रोखोमनि जुनारफोरखौ जोंहा गोदो गोदायनि दिनाव सिखार खालामना बेखौ बुथारनानै जोंहा गोथाङै गोथां जायोमोन आरो सानसेखालि जोंहा सिखार खालामनो थांनायाव जोंनिनो सुबुंफोरा हाग्रायाव सिखार खालामनो थांनायाव मोनसे मासे जुनारखौ सिखार खालामनो थांनायाव जोंहा हाग्रा हाग्रा थाबायनायाव सासे उननि मानसिया अन्थाइाव गाल्लुना गोग्लैदों आरो बे अन्थाइयानो गोजौनि बे अन्थाइया गोजौनिफ्राय गोलैबोनाय अन्थाइयानो गाहायनि अन्थाइयाव सौदावलायनानै एबा दाक्का जानानै जोंहा बे सौदावलायनाय खाथिनि बिलाइ गोरान बिलाइ गोरानाव अर जोंनो हमो आरो बेफोरनिफ्राय जोंहा अरखौ मोननो हादों जेरै जोंनि सिखार खालाम -नाय समाव खन्थाइ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा अरखौ बेनिफ्रायनो मोनजेनदों मिथिनो मोनो आरो अरखौ गोबां रोखोमनि जोंनि जिउ खुंनायाव जोंहा मदद मोननो हायो दा आङो नोंथांनिसिम अरा माबोरै जानाय बा अरा जोंनो मा मा हेफाजाब होयो आं बेखौ नोंथांनि मायना होनो दा नोंथां हा आंनि बे अर दिहुन जोंखौ आं हेफाजाब होयो बेफोरनि बागै बुंनायखौ फोरमायनायखौ नोंथाङा आ बदियै
जोबोद मोजां जादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो आंनि बेफोरबायदि अर नि सोमोन्दै नोंथांनि मिथिनायावनो बे अरनि बागै नोंथाङा सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला बुंनोसै नोंथां
अ दे बिब्दिब्ला
औ
अरा जाहैबाय जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव मोनसे गोनांथार आरो जों अरखौहाय गोबां रोखोमनि बायदि बायदि खामानिफोराव जों अरखौ बाहायनाय जायो जेरै जोंहा ओंखाम संनो थाखाय अरनि गोनांथि जायो बे ओंखामखौ संनानै जों थांनानै थायो बेनिखायनो अरा जोबोद गोनां आरो बेल' नङा अरखौ जोङो बायदि रोखोमनि बायदि बायदि मुवा बेसादफोर बानायनायाव बाहायो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला दाखोर दाला सावनायाव जों अरखौ बाहायनाय जायो आरो गिदिर गिदिर दारिमिनफोरावबो अरा अरा गोनांथार आरो बेल' नङा आरो अरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां अरखौ जोङो गोजां बोथोर थोरावहाय गोजां बायोब्ला जों अर सायनानै जोंनि देहाखौ गुदुं दुंब्रुदै लाखिनो हायो
औ
आरो अरा जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो गोनां जाबाय थागोन मानोना जों अर जेबो बुस्थुफोरखौ एबा मुवा बेसादफोरखौ जोङो फोमोननानै जानो हानाय नङा मानोना अर गैया अब्ला जों जेबो मुवा बेसाद फोरखौ एबा ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जों गोथाङै जानांगौ जायो
औ
बेनिखायनो जोंनि थाखाय अरा जो बोद गोनां आरो बे अरा माबोरै जा होदों होनोब्ला गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि आजै आजौ मोना अन्थाइजों अन्थाइ देजाबलायनानै बेफोरबायदि अरखौ मिन्थिनो मोनदोंमोन एबा दिहुननाय जादोंमोन। दायो बेफोरनो सोलिगासिनो दङ
औ
बिसोर अर दिहुन्नायानो दायो गोबां रोखोमनि जोंखौ हेफाजाब होदों आरो हेफाजाब होलांबाय थागोन बिदिनो अरा आरो बेल' नङा गोबां रोखोमनि खामानियाव अरखौ जों बाहायबावो
औ
जेरै जोंहा गिदिर गिदिर फेक्टरियाव इथा बायदि बाहायो इथा बानायो बेयावहाय जों अरफोरखौ बाहायनाय जायो।
औ
आरो अरनि दारैनो जोङो माबा मोनसे जाग्रा मुवा बेसाद बानायनानै जोङो ओह दिहुननो हायो आरो बेफोर जाग्रा मुवा बेसाद दिहुनन्नायखौ जों फालांगि खालामनो हायो दा बिब्दिब्ला नों नोंथाङा आंनि अरनि सोमोन्दै बुंनायखौ माबायदि मोनदों?
जोबोर मोजाङानो जादों नोंथां।
अ बिब्दिब्ला दे होमब ना नोंथां
औ दे